औ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां खोनादों खोनादों।
खोनादों नोंथां। नोंथाङा मोजाङै दंना?
औ नोंथां मोजाङैनो दङ।
मा मोजां नोंथा मोजां मा खालामबाय दं नों
आं दायो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
अक्षआंबो जिरायनानै दङ आंबो जिरायनानै दं नोंथां फुंबिलिनि गोजोन हाम हामलायनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननायखौ जासिहरबाय।
थांजों जोंनि बे देहा एबा सावस्रिनि बागै एसे सावरायनो साननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
ए रायलायनो हागोन।
जों रायज्लायनाय नङा होम्बा नोंथां उम औ। आथिखालावथ' अ देहा एबा सावस्रि 'ए बुं होनना बुङोबाथ' आथिखालाव आगोलनिसाय जि दुरबल जाबोवायथादो गासै सुबुंफ्रानो। जानाय लोंनाय बेनि जाहोनानो जाबाय जानाय लोंनायनि फारसे। खेथ्र' जानाय लोंनायनि थाखाय नङा होमब्ला नोंथां। आगोलनि मानसिफोरा मस्थ' जोबोद स्ट्रंमोन। जोबोद बोलो गोरामोन आरो ओंखामफोरबो गोबां गोबां जानो हायोमोन। गोबां खामानिबो मावनो हायोमोन नङा हबा नोंथां आगोल बे। बेबायदिनो रासायनारि मुलि होयि मैगं थाइगं गेस्रा जायखिजाया। बेबायदिनो। आबादाव बेबायदिनो रासायनारि मुलि होआामोन नालाय। जोंनि गामियारि बे गोबोरखि। खिफोरजों गोबोरखिफोरजोंनो बे आबादफोरखौ दिखांनाय जायोमोन। बेखायनो। बे मैगं। मगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला आगोल जेबो जाहायावना देहायाव जेबो रियेकसन खालामामोन देहाखौ जेबो खालामनो हायामोन नङा होमब्ला नोंथां।। दानिया आथिखालाव डिजिटेल मुगायाव। गोबां मुलिफोर ओंखारदों रासायनारि मुलि। ओफ्राय मैगं। थाइगं खेथि खालामोबोला आथिखालावथ' बे मुलि होनानैनो खालामो। रासायनारिक मुलि होनानैनो। बेे रासायनारिक मुलि। होयोबा मैगं थाइगंआ समायना जायो नुनायाव आरो थाबनो देरो थाबनो फाननानै बे मुलाम्फाखौ आबाद मावग्राफोरा लानो हायो। बिनि थाखायनो। गासैबो रासायनारि मुलि बाहायो आरो नङा होमब्ला।
औ नंगौ नोंथां।।
बेबायदि बाहायो नालाय जों हाथाय बाजाराव गुबुन मोननो थांला बेखौनो जों जानो गोनां जायो। साननो गोनां जायोबा बै। मैगं थाइगं।। जोङो बिजि गोनां बिजि गोनां मैगं थाइगं जानाय बायदियनो जाहैयो।
औ नंगौ।
औ औ बेखौ जों सानफ्रोमबो जायो नालाय बेनिखायनो आथिखालाव देहाफोराबो लोरबां जालांदों आगोलनि रोखोम नंला जब। जे नंला। बेबायदिनो। जायखिजाया बेरामफोरानो आथिखालाव जाब्रबनो ह हमदों। अ मा समाव मा। जायो बेबायदिनो हमस्लाबनो मोना जेरै प्रेसार जेरै पाथर। पााथरफोराथ' गोबां जानो हमदों आथिखालाव।
उम।
औ मेडिकेलफोराव थाङोबा जोङो गोबां बेबाय टिम बेमारि गोबां जाहोननिफाय जानाय नुनो मोनो आरो नङामोन नोंथां,
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बेदिनो गोदोनि समावथ' जोंनि मैगं थाइगंफोरखौ बेबायदिनो जोंनि, मागासे न'नि गोबोरखि हासार ना औ जायो खौनो बाहायनानै माने जोङो जोंनि मैगं न'खराव आबादफोराव होयोमोन नख न'खरावबो गोबां मोसौफोर लायोमोन नालाय गोदो दाथ' न'खरफोराव मोसौफोरखौ नु नुनो मोनला ओ ओ दा जिखिनि मैगं थाइगं गायो गासैखौ बो माने ओ नोंथां बुंनाय बायदि थाब जेदिबा बेखो दिहुननो थाखाय गोबां बेबायदिनो ओ बिगियाननि आदबजों बानायनाय मुलिफो फोरखौ जों बाहायनायखौ नुदों दा बेफोरखौ जानानैनो नोंथां बुंनाय
फालाव आथिखालाव, औ
औ
आथिखालाव सुबुंफोरा माने औ खहा खालामदों नंगौ नंगौ आथिखालाव सुबुंफोरा बेबायदि गोबाव सम मावबाय थानाय बेबायदि सम गैला गैला नालाय बेनि ओंखायनो थाब जानाय बायदिं बेफोर हासारखौ बाहायनाय जायो आरो
जोंनिथिंबो बिदिनो माने गोबां माने जोंनि बर' मानसिखौथ' आथिखालाव मैगं थाइगं दंखौ मावनायखौबो नुला दा जेसेबां जों बाजारफ्राव मै गं बायनानै जायो बे गुबुन जाथिफोरनिफ्राय बायनानै जानाय आरो बिसोरखौथ' जों मिथियो गोबां बे बिबांनि माने मुलिफोर बाहायो जेरै टमेट'फ्रावनो होन कबिफ्रावनो होन बा दस्रा जिखुनु जाया मैगं थाइगं नङा होमबा दा औ गोदोनि समाव मा जायोमोन आरो माने जोंनि देहानि सावस्रि गाज्रि जानायफ्रा मानि सायाव बांसिनै जादों होनबा नोंथां बुंनाय बायदिनो बे जानाय लोंनाय जोंनो जा
जानाय लोंनायफ्रायनो जाखादों नंगौ नोंथां
गोदोनि समाव खामानि खौ नांगौ रोखोम मानसिया मावोमोन दानि मानसिफ्राथ' खामानिबो मावला गोबां माने ओं देहा खौ माने खस्थ' होनायखौ नुला ओमफ्राय जानायफ्रा जानायनि
जानायनि बिबाङानो जाबाय बि गोनां र खम जाहैबाय बेदरफोराबोथ' ब्रयलारफोरा अमाफोरा बिदिनोसै फाराननि ओ बे ओ ओ बिजि होनाय मुलि होनाय मोननाय जायामोन औ अ ब्रयलार आरो बे बयलार बेदरा ब्रयलार बेदराबो ओ देहानि थाखाय जोबोद गाज्रि आरो नोंथां हायोबा बेखौ जानोबो नाङा बयलारखौ आरो सालारि ना दङ बे सालारि नायाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गाज्रि ना बुंनाय खोनायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां दा बेफोर गासैबो जोंनि औ दे बुं
औ दा बेनि खायनो जों देहाखौ मोजाङै जोथोनै लाखिनांगौ आरो मोजाङै जों जिउ जालांनो गोनांबा बे संसारखौ जालांनो गोनांबा आथिखालाव देहाखौ लानानै गोबां गिनो गोनां जादों आरो नोंथां
औ नंगौ
लोंनाय खौ नायै नायै जानांगोन बेदर फिसाबाबो आर रो मैगं थाइगंबाबो मोजाङै जानांगोन निजे मोजाङै थिग जानांगोन माब्ला समाव मा जायो हमना मोना आरो नोंथां दा प्रेसारफोरा आथ थिखालाव प्रेसारफ्रानो गोबां जानो हमदों दसेनो मोजां जागोन मोजाङै थागोन गसाइनि जाब्रबनो हागोन ओम मेडिकेलाव दसे लांब्रबनो गोनां जाना होयो आरो बिदि बेनिखायनो जों मोजाङै स्ट्रंलि सामफ्रोमबो खामानि मावनांदो देहाखो एसे एक्सारसाइस खालामनांगौ हानाय मानि नआव गायनांयै नआव गायनाय मैगं थाइगं जानांगौ गौ खो गोबोरखिजों बरायनाय रासायनायनि मुलि होयो बेफोरखौ नआवनो गायना लानांगौ आरो हानाय मानि
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बाय बिदिनो माने आथि खालाव माने सान्दुंनि दुंथाइनि बिदुङआबो बारा जादों नङा होन ना गोबां दफां लाइफांफोरखौ दानस्रांजोब नायखाय बिगियान माने बेजोंनो माने बिफां लाइफां गैयिखाय बेनि थाखायनो गरमा माने बारा जाबाय नोङा होमबा औ आरो बियो दाइरेक्ट माने सिदायै मानसिनाव गोहोमगोन गोलैबाय जोंनि ओ माबायाव जोंनि सावस्रियावबो गोहोम गोग्लैफैबाय
औ औ नंगौ
बाजार जायो बिदिनो माने गिदिर गिदिर कारखानाफोर जोंनि खाथियावनो खालामफैनायखाय औ बेफोरनिफ्राय गनाय गोबां गाज्रि गोबांनि बे उखुन्दैफ्राबो बार हावाजों गोरोबनानै जिहेथु जों बे बारहावानिफ्रायनो जों अक्सिजेनखौ लायो नालाय
औ औ नंगौ नोंथां।
फोरजोंबो जोंनि सावस्रिफ्राव गाज्रि
अक्सिजेनजों गाज्रि गाज्रि बेसादफोरा फैफायो अक्सिजेनजों
फैफाबाय औ औ आरो मेनलि मोनसे मोनसेया जानाय लोंनायजों जाबाय जोंनि देहानि माखासे गिनो गोनां माबाफ्रा दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जुदि देहाखौ मोजां लाखिनोबाथ' जानाय लोंनायखौ जों सायख' सनानै जानो रोंनांगोन।
औ नंगौ नोंथां सायख' सायख' जानो रोंनांगोन आथिखालावथ' गोबां जानाय लोंनायानो गोबाङानो मोजां नङा बुंनो थाङोब्ला।
मोजां नङा औ नों गोबां रेस्टुरेन्ट फावनो हाब माबा मोनसे जानो नों मोजां मुवा जानो हाब नङा होमबा गासैबो माखासे बुस्थु बुसथुवआ थावजों एवनाय
औ औ गासैबो नै नाम्बार एबा दुइ नाम्बार बेसे
औ जाम्पफुड होननानै जायखौ बुङो बेफोरथ' देहानि थाखाय जोबोर गाज्रि जाय बेसादफोरखौ बे जायोबा माने जोंनि देहाफ्राव बांसिन
नंगौ नंगौ नंगौ औ बे अन्थाइ एबा पातर बेखौथ' आगोल मोननोनो थाङा नङा।
मोननो थाङामोन नामा औ नंगौ।
औ गे दाथ' बेफोरो ओ बिगियाननि जुगाबो बिगियानानो एसे दावगाबाय नालाय ए मेडिकेल लाइन फोराबो बिनिखायनो जेबो नङा रखम जालांबाय आरो बाथराबो नङा नोंथां गोबां जानाय नुनो मोनो आरो फाथरखौ दा बेराम होनना बुङोबा। फाथरानो एक नाम्बार एबा से नाम्बार जाना दङ आर' बिनि जाहोनानो जाबाय जानाय लोंनायनि जाहोनाव। नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। जानाय लोंनायखौ बेफोर। बेखायनो जों सायख'नानै जानो रोंनांगोन। नङा होमबा? जुदि देहाखौ सावस्रिखौ जों मोजां लाखिनोबा गोग्गो लाखिनोबा जोंनि देहायाव जों मा जा
दैया दैयाबो जोंनि थाखाय मेन नोंथां दैयाबो से नाम्बार एक नाम्बारावनो दोङो दै।
औ नंगौ।
दैया से नाम्बारि जाना दङ। अ अ जोंनि दैया मोजां जाथारनांगोन नोंथां।
औ नंगौ।
अ
बे दा उम्म
दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय।
औ नोंथां औ नोंथां जागोन दे जागोन औ दे औ दे।